हेल'
औ नोंथां बुंलाय औ नोंथां बुंलाय देलाय
औ खबरफोरा माबोरै नोंथां
खबराथ' बिदिनो मोजांथ'आनो दा नोंथांनालाय
औ आंनाबो बिदिनो मोजांथ' दासान्दिलाय
अ
बहा दं दायो नोंथाङा?
नै नोंथां न'आवनो दङ दासान्दि
औ नोंथांजों नोंथाङा सम होनो हायोब्ला ओ माने मोननैसो टपिकखौ लानानैसो नोंथांजों सावरायनो होननानै सानदोंमोन आरो
औ हागोन दे हागोन जेबो नङा हागोन सावरायनो हागोन।
औ बिदिब्ला जों आयदाखौ हारिमुखौ लानानै सावरायनोसै नामा नोंथां।
औ सावरायजागोन नोंथां।
औ
औ
जेनेब्ला जोंनि बर'फोरनि हारिमुवा बेसेबां जौगाखो बा जोंनि हारिमुवा मा मानि गेजेरजों बेरखाङो नोंथाङा एसे फोरमायनानै होदो नामा?
औ हागोन नोंथां जागोन
औ
जेनेब्ला आं जागायनि नोंथां। जेनेबा नोंथां हारिमु होननानै बुङोब्ला थ' जोंहा मोनसे हारिमुखौ माने मोनसे हारिमु होनोब्ला जोंहा बेयावहाय गाननाय जोमनाय जानाय लोंनाय मोसानाय मुसुरनाय रंजानाय मिनिनाय देलायनाय गासैबो थाखानांगोन नङा होमबा नोंथां।
औ नोंथां
बिदिनो जोंहा मोनसे हारिमुखौ सिनायथि होनो हायो होनबा जोंनि गाननाय जोमनाय जानाय लोंनाय मावनाय दांनाय बेफोरनो आरो बेजोंनो लोगोसे जोंनि हारिमुआव आथिखालाव गोगोम सिनायथि होनो हादों होनबा माने जोंनि बर' हारिखौ बेनो जादों जोंनि थुनलाइ माने जोंनि थुनलाइनि गेजेरजों माने गोबां जोंनि हारिमुनि सोमोन्दै सिनायहोथि होनो हादों आरो माने नोंथां मानो होनोब्ला जोङो जोंनि हारिनि जानाय लोंनाय गाननाय जोमनाय मावनाय दांनाय माने बे फोर गासैखौबो जोङो माने दायो माखासे जोंनि गिदिर गिदिर थुनलाइगिरिफोरा थुनलाइनि गेजेरजों सोरजिलांबाय नालाय नोंथां। बिदिनो जोंहा सुंद' सल'माफोरनि सल'मा फावथाइ बिदिनो रायथाइ खन्थाइ बायदि बायदिफोरनि गेजेरजों जोंहा बिदिनो ओ गाननाय जोमनाय जानाय लोंनाय आसार आखु फालिनाय धोरोम सिब बिनाय गासैखौबो माने बे थुनलाइयाव बेरखांहोजोबनानै बेजोंनो सिनायथिखौ होनो हादों माने नोंथां बिदिनो जोंहा बर'नि माखासे थुनलाइफोरखौबो बिदिनो गुबुन गुबुन रावफोराव बो जोंहा राव सोलायनानै होनो हादों बेफोरनि गेजेरजों जोंहा सिनायथिखौ होनो हादों आरो नोंथां माने बर' हारिनि सिनायथिनि होनलाबाथ' जोंहा जोंनि गाननाय जोमनायखौनो लानो नांगोन नोंथां जेनेबा जों जोंनि गाननाय जोमनाय जेरै आइजोफोरनि दख'ना बे दख'नायानो जे दख'नाखौ गाननाय नुबो गुबुनफोरा मिथि मिथियो जे बियो मोनसे बर' हारिनि गानग्रा बेखौ बिनि गेजेरजों जोंहा बे दख'नानि गेजेरजोंनो जोंनि हारिखौ सिनायथि होनो हायो बिदिनो जोंहा हौवाफोरनि गामसा बेबो जोंहा माने सिनायथिखौ होनो हायो बेजों लोगोसे जोंहा मख'नांगोनदि आर' ननाय बे आर'नाइखौथ' दा बर'फोरनि अनगा गुबुन हारिनि सुबुंफोराबो गोबां गोदोनियाव लाना बेरायनोसै मानिे बेफोरनि गेजेरजों जोंहा मोनसे बर'नि आंगो सिनायथिखौ मोननो हादों माने गासिबो सुबुंफोरानो दा आर'नाइखौ लायो नालाय नोंथां। बेफोरबायादिनो सिनायथिखौ मोननो हादों इदि गाननाय जोमनायनि गेजेरजों आरो बिनिनो जोंहा जानाय लोंनाय जानाय लोंनायनि गेजेरजोंबो जोंहा गोबां सिनायथिख होनो हायो बर' हारिनि हारिमुनि हारिमुखौ बेरखांहोनो हायो जेरै जोंहा बर'नि दोरोङारि ओंख्रि जेरै अनला ओंख्रि नारजि ओंख्रि सबायाइ दाउ। बेफोर अनला दाउ बेफोर ओंख्रि आरो बिदिनो नाफाम बेफोरो जोंनि बर' हारिनि बर' हारिखौ सिनायथि होनो हादों आरो नोंथां। बिदिनो जोंनि बर' हारिफ्रा माने अनला ओंख्रि संनानै जायो सबाइ - सबाइजों दाउ संनानै जायो। नारजिजों अमा संना जायो आरो बिदिनो नाफाम बेफोरनि गेजेरजों सिनायथि होनो हादों। माने बिसोर मिथिखायोदि नाफामा बर'फोरनि अनलाजों दाउ अनला मेवाइ बिखौनो बिदिनो नारजि। बिदिनो सबाय बेफोरखौ बर'फोरनि गुबै जाग्रा आदार होनानै गुबुनफ्राबो मिथिबाय आरो बेफोरनि गेजेरजोंबो जों सिनायथि होनो हाबाय आरो नोंथां बिदिनो आरो धोरोमनि गेजेरजोंबो जोंनि हारिमुनि हारिमुवा बेख हारिनि हारिया हारिमुवा बेरखांदों आरो नोंथां। बिदिनो जोंहा धोरोम सिबिथायनि गेजेरजों जेरै जोंहा बाथौ धोरोम सिबिनाय ब्रह्म धोरोम। कृतान धोरोम जोंनि बर'फोरनियावथ' जोंहा बे मोनथाम धोरोमखौनो होनजागोन नङा होमबा नोंथां। बेफोरनि गेजेरजों बे जों सिनायथिखौ होनो हायो जेरै बर'नि गुदि धोरोम होनोब्लाथ' जोंहा बाथौखौनो होनो हायो। बे धोरोमनि गेजेरजोंबो बाथौ धोरोमनि गेजेरजोंबो जोंहा बर' हारिनि सिनायथिखौ होनो हायो आरो जोंहा उदै दिनैनि गुरुदेब कलिचरन ब्रह्मनि गायसननाय ब्रह्म धोरोमजोंबो जोंहा बिदिनो जोंनि हारिनि धोरोमनि सिनायथिखौ होनो हायो बेफोरनि गेजेरजोंबो हारिमुवा बेरखाङो आरो नोंथां आरो बेजोंनो लोगोसे जोंहा माखासे फोरबोफोर फालिनाय बे फोरबो फालिनायफोरनि गेजेरजोंबो जोंहा हारिनि हारिमुवा बेरखाङो जेरै जोंहा बर'फोरनि देरसिन रंजाथाइ फोरबो होनोब्लाथ' जोंहा बैसागु बैसागु मागोखौनो होनो नांगोन नङा होमबा नोंथां। जोंहा दिनै बे बैसागु फोरबो फोरबो फालिनाय मागो फोरबो फालिनाय बेफोरनि गेजेरजों जोंहा जोंनि सिनायथिया बेरखांदों। जेरै- बैसागुआव जोंहा बिदिनो बर'नि गानग्रा जोमग्रा दख'ना आइजोफोरा दख'ना गानो ब्लाउस लायो रेगेरेगांनि फास्रा लायो। आर'नाइजों जान्जि खास'यो आरो। हौवासाफोराबो बिदिनो गामसा गानो खस्थ गस्ला गुफुर गानो आरो गस्ला मानिे आर'नाइ गस्ला गानो। आर'नाइ गस्ला गानो बेफोरनि गेजेरजोंनो जोंहा जोंनि हारिनि सिनायथिबो होनो हादों। आोंथ' लोगोसे आर'नाइखौबो लानानै बैसागु बोथोर बोथोराव रंजायो बेफोरनि गेजेरजोंबो जोङो जोंनि हारिमुवा बेरखांदों बेफोरनो आरो जोंहा बे रंजालि बैसागुआव जोंहा बिदिनो खाम सिफुं जथा बर'नि दामग्रा देग्रा आगजुफोर। बेफोरखौ लानानै मोसानाय बेफोरनि गेजेरजोंबो बर' हारिनि हारिमुवा बेर खांदों बेफोरनि गेजेरजों आरो मागो मागो फोरबो होनबथ' जोंहा दा नै बेलागुर जानाय बेलागुर जानाय बेफोर बादनि गेजेरजोंबो जोंहा बर' हारिनि हारिमुवा बेरखांदों आरो नोंथां। आरो नोंथां ओ नोंथां। नोंथाङाबो एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथांमोननिथिंजाय मानि नोंसिनियाव बर'नि हारिमुफोरा हारिमुख हारिमुफोरा दासिमबो माबायदि सोलिगासिनो दङ। बेफोरखौ फोरमायनो हागोन नामा नोंथां?
जोंथिं दा बर' हारिमुवा माबायदि बेरखांदों होनोब्ला नोंथां आं मा होनो जोंनि जेनेबा जोंनि जायगायाव गिबियावनो जोंनि गाननाय जोमनायनि बागै जों सावरायनो हायो माने गाननाय जोमनायनि गेजेरजोंनो जोंनि बर' हारिनि सि सिनायथि बा हारिमुवा बेरखांङो होननानै जों मोनथियो नङा होमबा नोंथां।
ओ।
दा दख'नायानो जोंनि बर' आइजोफोरनि गाहाय गाननाय। दख'नायनि गेजेरजों माखासे जोंनि गेजेराव गोबां आगरफोर दङ। जेरैहाय फारौ मेगन, दिंख दिंखिया बिलाइ, ओ दाउराइ मोख्रेब आगर, हाजो आगर, माने जोंनि जि बर' आइजो बेफोरनि गाननाय जोमनाय बेफोराव माने मिथिंगानि फ्रायनो माने सोरजिनानै दानाय आरो बै आगरफोरा माने जोंनि बर' सुबुं फोर माने मिथिंगाजों गोरोबनानै थानानैनो जिउ खुंबोनाय मानसि नालाय। बेनि गेजेर जेराव माने गावनि गाननाय जोमनायनि गेजेरावबो माने मिथिंगाखौ लानानै गोबां अनसायनायखौ जों माने नुनो मोनो आरोखि। ओमफ्राय बेफोरनि गेजेरजोंनो माने जोंनि हारिमुवा बेरखांङो। जेब्ला जों जोंनि गाननाय जोमनाय बे फोरफोरखौ जों गानो होमबा माने बिदिनो जोंनि जोंनि मा होनगोन हारिनि सिनायथिखौ जों गावबा गाव मोननो हायो नङा होमबा नोंथां। बिनि गेजेरजों माने बिदिनो हौवाफोराबो गामसाफोरखौ गासैबो जायगायाव गाननो हायाब्लाबो बिसोरो माने ओ समजों गोरोबनानै गावसोरनि गाननाय जोमनायखौ फोथांनानै लाखिबोदों आरोखि एफोरनि गेजेरजोंबो माने जोंनि हारिमुवा बेरखांदों जोंनि हारिमुनि गाहाय सिनायथि होनोब्ला जोंनि आर'नाइ आर'नाइआव थानाय आग गर बेफोरनो जोंनि माने ओ हारिमु आरो जोंनि ओमफ्राय बिदिनो जोङो हारिमुखौ जानाय लोंनायनि गेजेरजोंबो सिनायनो हायो नङा होमबा नोंथां? जोंनि बे दोरोङारि जानाय लोंनाय ओंख्रि बेफोरनि गेजेरजोंबो जोङो ओ मोननो हायो जोंनि हारिमुखौ सिनायनो हायो बा गुबुननो दिन्थिनो हायो लांदां मानोना जोंनि जानाय लोंनायानो गुबुन हारिफोरनिफ्राय आलादाखा नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां नंगौ
बेबायदिनो माने जोंनि संनाय आदब जोंनि जानाय आदब बेफोरनि गेजेरजों जों गाव गावनि हारिमुखौ दिन्थिनो हायो आरो गुबुननि सिगाङाव आरो जोङो बेबायदिनो जोङो हारिमुखौ फोथांनानै लाखिबोदों। गोदोनिफ्राय आथिखाल जोंनि दोरोङारि गियान आदबफोरखौ बाहायनानै जोङो दासिमबो ओंखाम ओंख्रिफोरखौ संनानै जानायखौ नुयो नङा होमबा नोंथां माने आथिखालाव एसे संनाय संनायनि रोखोमा सोलायदोंब्लाबो माने ओ जोङो दोरोङारि आदबखौबो जोङो गार गारज थारबाय बिदि होननानै जों बुंनो हाया मानोना गोबां जायगायावनो दासिमबो माने बिदि दोरोंङारि गियान आदब बाहायनानै माने संनानै जानायखौ जों नुनो मोनो आरोखि
औ
ओमफ्राय बिदिनो जोङो मा होनो रंजानाय मोसानाय बैसागु फा फालिनाय बेफोरनि गेजेरजों जों माने जोंनि हारिमुखौ जोंनिथिं लाखिबोदों बिदिनो माने जोंनि जोंनि जायगाथिंबो बेफोर गासैबो माने जोंनि हारिमुखौ बोजबनो थाखाय जों माने ओ बेफोरबायदि मावनायफोरखौ जों दासिमबो नुयो आरो माने रंजानाय मोसानाय गाननाय जोमनाय जानाय लोंनाय बेफोरनि गेजेरजोंनो माने धोरोम सिबिनाय बेफोरनि गेजेरजोंनो माने ओ हारिमुखौ हमथाना लाखिबोदों आरो गुबुननो दिन्थिबोदों बिदिनो माने
औ
हारिमुखौ जौगाहोनायाव बिसेबांखिनि माने ओ खामानि मावबोनायखौ जों नुनो मोनो आरो
अ
हारिमुखौ हमथाना लाखिनांगौवा जों बयनिबो बयनिबो खामानि नङा होमबा नोंथां औ
जोंनो माने इयुन जोलैफोरनो फोरोंलांबाय थानांगोनना नोंथां
औ औ नोंथां
औ
दायो नोंथां नोंथांजों रायज्लायनानै जोबोर गोजोननाय मोनबाय गोबां बाथ्रा माने जों सावरायनायनि गेजेरजों मोनथिलायो नङा होमबा नोंथां
औ।
ओ दा बेनिखायनो नोंथांनिसिम साबायखर थाबाय। आरो इयुनाव नोंथांजों बेबायदि सावरायफिननो मोनगोन आसा खालामनाय थाबाय नोंथां।
औ नोंथां औ।
दायो होमबा जोङो मा होनो दोनथ'नोसै नामा नोंथां?
औ औ समाबो जाबायना नोंथां।
औ दे होमबा नोंथां गोजोन्थों।
अ अ दे गोजोन्थों।